हेल' नोंथां।
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों ।
अ दायो मा खालामगासिनो दं?
आं दायो ओरैनो दङ दसे जिरायनानै ।
अह ओंखामफोर जाखांबाय ना?
औ जाथ'वाखैनो
अह दा आङो नोंथांजों ओं दा आं माने नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव माने रायज्लाय होननानै माने नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो। जेनेबा जोङो जेनेबा गोदोनिफ्राय जेनेबा गामियारि ओनसोलनि जेनेबा रायजो जानाय जिहेथु दा थावन आरो गामियारि ओनसोलनियाव जेनेबा माबायदिहाय रायजो जाबोनाय बेफोरनि सायाव एसे जेनेबा फारागथिफोरखौहाय फोरमायनानै होनो हागोन नामा जेनेबा गामियारियावहाय माबायदिहाय जेनेबा थानानै थायो आरो थानानै रायजो जायो आरो ओमफाय टाउन सहरावहाय थानानै माबायदि संसार जायो बेफोरनि एसे नोंथाङा फोरमाननानै होदो
औ आ बिदिब्ला आ जोङो गिबियावनो गामि ओनसोलनिखौ बुंलोननोसै
औ
ओ जोङोथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो गामियावहाय ओ जोङो थानानै थायोब्ला जोङो बारहावाफोरा गुसु जायो जायगाफोरा मोजां समायना रमायना नुथाय जोङो नुनो मोनजोबो आरोखि गामि ओनसोलाव ओ जोङो गामियावहायो ओ‌ रायजो जानाया खस्थ'बो आरो मानोना जोङो आबाद मावनानै बेजोंनो जिउ खुंनानै थायो
औ
जोङो ओ बिदिनो गाव गावनि जानो थाखाय आदारखौ ज' ओ बोसोरसेनि थाखाय आबाद मावनानै दिरुननानै लायो लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि गामि ओनसोलावहाय बिब्दिनो जोङो ओ गामि ओनसोलावहाय माने बांद्राय माने गोनां न'खरनि गैया बिदिनो माने गासिबोआनो समान रोखोमनि थाजोबो आरो गामि ओनसोलाव ओ जोङो ओ आरो गामि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला ओ बांसिन बांद्राय जेबो सुबिदा जोङो मोननो ओ मोननो हानायखौ नुनो मोना आरोखि ओ बिब्दिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावनो ओ जोङो दैबानाफोर जाबायोब्ला अखा हायोब्ला जोङो लामायानो बबे बबेथिंबा बबेथिंबा मोजाङानो गैया नङा होनोमबा
औ नंगौ
ओ जोङो बिब्दिनो नुनो मोनो ओ लामाफोरा एसे अखा हाबानो माने माइ गायजालायनायसो जानाय खौ जोङो नुनो मोनो
ओ बिदिनो ओ बुंनो थांबावोब्ला जोङो गारि खार जानो थाखाय ओ जोङो दालाङानो गैजानायखौ नुबावा आरोखि
औ
बबेथिंबा बबेथिंबा गामियावहाय दालाङाबो गैया जोङो लामाखौबो नुनो हाया बिब्दिनो लामा हान्थिनो थाखाय जोबोद खस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि
औ औ
ओ बिदिनो बहाबा बहाबाथ' जोङो दैबाना जानानै दालां औवानि दालां बानायो नालाय बे औवानि दालाङाबो बुखारलांनानै जोङो नावजोंसो बारलाय बारनांलायनायखौ नुनो मोनो आरोखि गामि ओनसोलाव
अ
बिब्दिनो एसे अखा हाबानो माब्लाबाफोर दैबाना जायोबा न' स' लोमजोबनानै ओ माइ आबादखौबो नस्थ' खालामलाङो ओ बिबदिनो गामि ओनसोलाव थानायाहाय जोबोद खस्थ' जायो आरोखि ओ माब्लाबा सोरबाफोर लोमजाबायदोंब्ला गारि गुराबो मोनब्रबनो हाया ओ बिब्दिनो लामायाबो गारि खारजानो नागिरा बिदि जानानै होयो आरोखि
ओ
आरो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलावहायो बांद्राय माने ओ फरायसालिफोरबो जौमा फरायसा सालिफोरबो बांद्राय गैयैलाय जोङो माब्लाबा बेफोरनि थाखाय थाखायनो फरायनो सानब्लाबो फरायनो हाया जानानै गामियावनो थानांगौ जायो। टाउन सहराव बांसिनानो साफा सानैफोरल' गामि ओनसोलनिफ्राय फरायनो थांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि माने न'खरनिफ्राय बांद्राय सुबिदा थाया बिब्दिनो खामानि सामानि मावनांगौ माब्लाबा फरायनो थाखाय सम मोना बेफोरबायदि जानानै फैयो आरोखि गामि ओनसोलाव। नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला थाउन सहराव माने ओ बिमा बिफायानो गासिबो गथ'फोरखौ नायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला? टाउन सहराव थाग्राफोरा बांसिनानो ओ साख्रि गोनां बा माबा मोनसे जब मावनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। ओ आरो गथ'फोराबो बिब्दिनो सालु जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरनि स्कुला माने जोबोद गोरों गोराखायावहाय सोनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा नङा होनब्ला। बिब्दिनो गोरों गोराखायाव सोनानै बिब्दिनो गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन जायो। आरो गारि मथर खारनोबो लामाया जोबोद सुबिदा ओ बिब्दिनो टाउन सहराव थायोब्ला ओ बिब्दिनो फरायनायनि बारै जोबोद सुबिदा आरो लोमजानाय साजानाय बाबो जोङो गारिफोरखौ मोन ब्रबनानै लांब्रबनो हायो आरो मेडिकेलफोराव। बिदिनो ओ।
बिसोरो हायो आबादफोरबो मावनाङा नालाय बिदिनो मालाय बोसोरसेनि थाखायफोरब्लाबो बायनानै दोनखायो। ओ बिदिनो थाउन सहर आरो गामि ओनसोलनि फारागखौ नोंथांखौबो एसे फोरमायबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ जागोन। दा जेनेबा जोङो गामि एरियानि रायजो जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बांसिनानो जेनेबा जों आबाद मावनानै जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो। जिहेथु जोंहा गामि एरिआव बेफोरबायदिनो बांद्राय सुबुंफोरा माने फरायनायफोरा थायैखौ जों नुनो नुनो मोनो आरो। बांसिन माने साख्रि बाख्रि मोननाय एसे गिदिर मोजां फरायनाय बा माबा मोनसे गिदिर बिजनेस मावनाय बेफोरबायदि मानसिफोरा माने टाउन सहराव बे बायदि दायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा जोङो गामि एरियायावहाय माने बिदिनो ओ बांद्राय गोमोन आरो जेनेबा खायफा खायफा लेखा गोरों मानसिफोराबो थायो। जिहेथु जोंहा बांसिनानो एसे खम बिबांनि माने लेखा फरायनायफोरखौ लेखा फरायनायफोरनि थानायफोरखौहाय जोंहा बांसिनै नुनो मोनो आरो। जिहेथु जोंहा माने गामि एरियावहाय बांसिन आबाद मावनानै जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। बिदिनो जोंहा जेनेबा बोथोर लायै बोथोर आबादफोर मावो जेनेबा मेसें बोथोरफोराव जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा आबादफोर मावो। आरो बिदिनो जोंना दैलां बोथोरावबो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दैलां बोथोराव बोथोराव मोननाय आबादफोरखौबो जों मावनानै जायो आरो। बिदिनो जोङो माने गामि एरियायावहाय माने जोङो बांसिनै आबाद मावनानै जानायखौनो जों बांसिन नुनो मोनो आरो। जे जोंहा बेवहाय मावनो थाखाय जों माने गोबां हाफोरा ओरैनो खालि जानानै थायो नालाय दुब्लि फोथारफोर दङ नालाय बेफोरबायदिनि थाखायनो माने जोङो दा गामि एरियाव थानाय सुबुंफ्रा माने गाव गावनो मावनानै गाव गावनि फिथाइफोरखौनो माने गाव मावनाय फिथाइफोरखौनो माने मोजाङै फ्रेस माने फिथाइफोरखौ जोङो मोनजायो आरो दा जोङो टाउन सहरफ्राव थानाय दंफोराथ' माने बिसोरो आबाद मावनो थाखाय बिसोरथ जायगाबो गैया जिहेथु सुबुं अनजिमाफोराबो माने जाब जाब थायो नालाय बेफोराव थानायफोरा आरो न बागानफोरा गिदिर गिदिर थायो जायनि जाउनाव बिसोर माने आबाद आरि मावनाय बिसोरो मोननो थाङा आरो जिहेथु बिसोरो मालायनि मावनाय आबाद जिहेथु गामि एरियायाव मावनाय बेफोरखौसो माने बिसोरो मोनजायो आरो दा बेफोरबायदि माने बिसोरो माखासे मैगं थाइगंफोरावहाय माने मोजां माने फ्रेस मैगंफोरखौ मोना जेरैहाय बिसोरो बांसिन मेडिसिन बाहायनाय मालाय मावनाय बेफोरबायदि आबादफोरखौल' बिसोरो बायनानै जायो आरो जिहेथु बिसोरो माने बिदिनो खायफा खायफा साख्रि बाख्रि मावनाय बिजनेस मावनाय बेफोरबायदि माने हाहैखाय नालाय बिसोर मान आबाद मावनो थाखाय हा गैया आरो दा जायनि जाहोनावहाय जोंङो टाउन एरियायाव थानाय सुबुंफोरा माने एसे बेमार आजार जानायफोरखौबो जों बांसिनै नुनो मोनो मानो होनोबा बिसोरो न सिमाव हाब बिनानै थाबाय थायो जिहेथु बिसोरो माने एसि फेन आरियावनो थाबाय थायो आरो जायनि जाहोनाव बिसोरो दा बेमार आजार जानायफ्राव एसे बांसिन जायो आरो मानो होनोब्ला बिसोरो माने जेबो खस्थ खामानि मावा बेहथ बिदिनो जानाय लोंनाय थानाय बेफोरबायदिनो जागोन माने बिसोरो गोलोमदै ग हवारिफोरनि जाउनावबो जों बांसिनै बेमार आजारफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो जेहेथु जोंहा गामि एरियायाव थानाय सुबुंफोरा माने गोबां बिदिनो खामानि दामानि मावनाय जायो जिहेथु बिदिनो अखा बोथोरबाबो सान्दुं बोथोरबाबो माने जोंहा मावनानै जायो नालाय बेफोरबायदिनि जाउनाव माने गामियारि सुबुंफोरनि देहाफ्रा माने फ्रात फ्रिट थानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो दा औ दा जोंथ माने बेफोरबायदिनो नोंथांङाबो बुंलांखाबाय माने बिसना टाउन एरियायाव थानाय सुबुंफोरनिया माने मोजां मोजां फरायसालियाव सोयो दा बेफोरबायदि माने बिसोरो थाखा फैसा गोनां जाहैबाय नालाय बिसोर माने थाखा फैसा गारनानै माने मोजां मोजां फरसा फरायसालियाव सोनानै बिसोर माने मोजां गथ'फोरखौ माने इंलिस हिन्दी बेफोरबायदि माने मोजांङै फोरोंनानै माने गिदिर माने गोजौ लामासिम थांनो थाखाय बिसोर माने माबा खालामनानै होयो आरो जिहेथु बिसोरो ससेयाव बेहाय माने जेबो प्रब्लेम जाया बेफोरबायाददि नि माने बिसोर मोजां मोजां फरायसालियावहाय सोनो हायो आरो जिहेथु माने बिस्रा साख्रि बाख्रि मावनाय नालाय आरो बिसोर थाखानि आंखाल गैया दा जोंहा गामि एरियायाव थानाय सुबुंफोरा माने गोबां थाखा फैसानि आख आाल जायो जिहेतु जोंहा मोजां मोजां फरायसालिफोरावबो थांनो हाया मोजां मोजां माने गाननाय जोमनायबो जोंहा बायनानै गाननो हाया दा बेफोरबायदिनो जाउनाव माने जोंनि गामि एरियायाव थानाय सुबुंफोरनि लेखा फरायनायफोरा माने एसेबाबो डाउन जायो आरो जिहेथु जोंङो माने अ टाउन सहराव थायोब्ला एसेब्लाबो बेफोरनि साननाय हनायफोरा माने एसेब्लााबबो गोबांसिन जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जिहेतु गामि एरियायाव थानाय मानसिफ्रा माने टाउन सहरफ्राव थांनो माने एसे गिनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो नों मानो होनोब्ला जोंहा साहसआ एसे खम जायो आरो दाथु औ दा बेफोरबायदि आरो दा नोंथां एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा जोङो? ओ जोंनि बे सावरायनायखौ
औ दे